हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
दायो मा खालामगासिनो दङ'?
आं न'आवनो दङ' नोंथां ओरैनो जिरायनानै दङ'।
आ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां।
नोंथाङा आंजों दान्दिसे सावरायफानो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
अ आ आयदायानो जाहैबाय जोंनि गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जे बर' समाजावहाय दोरोङारि खान्थि बाय दियै बा दोरोङारि हिसाबै बर' नखरावहाय जे जिब जिब जुनार फिसिनानै जे जाबोदों बेनि सोमोन्दै नोंथांजों आङो सावरायनो लादों।
औ जागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
बिदिब्ला जागायनोसै नामा?
औ जागायनो हागोन दे नोंथां।
थ' दाउ अमा बा जिब जुनार फिसिनानैनो जोंनि बर' समाजावहाय बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जाबोनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा? नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ, मानोना बर'फोरा मिथिंगायाव आबाद मावनानै जाग्रा जे जिब जुनार फिसिनानै जाग्रा बा जिब जुनार फिसिनानैनो बिसोरो गावसिनि जिउआव थांनानै थानायावहाय जाखिनि नांगौ जायो जाग्रा लोंग्रा गासैखौबो बिसोरो बुथुमनानै लायो। बेजों लोगोसे दाउ अमा फिसिनाय मोसौ बोरमा फि-फिनाय बैफोर गासैखौबो बर' समाजावहाय बर' सुबुंफ्रा गोदो गोदाय स समनिफ्रायनो दोरोङारि हिसाबै फिबोदों नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
दा बर'फोरनि बे दोरोङारि खान्थिजों फिबोनाय जे जिब जुनार बिनि सोमोन्दै नोंथाङा सुंद'यै बेखेवथि होदो नामा?
औ नोंथाङा बुंनाय बादि ब र' हारिनि न'ख खराव जिब जुनार फिसिनायनि बादै आंबो फंनैसो फोरमायनो लाबाय नंगौ जोंनि बर' हारिया मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै गाहायै संसार जानो मोजां मोनग्रा सुबुंफोर जोंनि गासैबो दोरों, हारिमु, समाज मोन फ्रोमबो आसार खान्थि नेमखान्थि बायदि बिथिङावनो जोङो मिथिंगाजों सरजाबनानैनो जिउ खुंबोदों। दा मिथिंगाखौ मोजां मोन्नानै जिव खुंग्रा जोंनि सु सुबुं समाजा जोंनि न'खरफोरा जिब जुनार फिसिनायावबो गोदो गोदायनिफ्रायनो नांथाबबोनानै दं। जेरै बर'नि न'खराव दोरोङारि आदबजों माखासे न'खर गंसेयाव बायदि रोखोमनि जुनादफोरखौ फिसिनाय जायो। गाहायै बेफोर जुनादफोरानो जाबाय मोसौ, बोरमा, अमा, मैसो आरो बेनि अनगायैबो दंबावो माखासे दाउफोर दाउफोरनि मादाव दं न'नि दाउ, हांसो
नोंगौ नोंथां।
बेफोरखौ फिसिनाय जायो। आरो बेफोरखौ दोरोङारि आदबजों फिसिनाय होननानै बुङोब्ला न'आवनो मोननाय माखासे मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय आदारफोरखौनो होनानै फिसिबोनाय जायो मोसौखौ गाहायै बर' हारिनि सुबुंफोरा फोथार आरो दुब्लिफोरनि गांसोखौ जाहोनानैनो गोदो गोदायनिफ्रायनो दोरोङारि बादियै फिसिबोदों मानोना मोसौ जुनाद दा बर' हारिनि बर' समाजनि न'खरफोरजों एंगारथावना नङै मोनसे रोखोमनि जुनार बेखौ बर' हारिनि सुबुंफोरा आबाद गाहाय हारिखाय मोसौजोंनो गाहायै आबाद मावनानै जायो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेनिखायनो बर'नि न'खरफोरा मोसौखौ फिसिबोदों थिग बेबादिनो माखासे जुनारफोर दङ' जेरै अमा अमाखौ गाहायै आदार होयोब्ला न'आवनो मोननाय माइनिफ्राय मोननाय गुन्दैखौ होनानैनो दोरोङारि आदबजों फिसिबोदों आरो अमायाबो जोंनि बर'नि न'खराव फिसिजानाय मोनसे रोखोमनि जुनार जायखौ बर' समाजनि सुबुंफोरा बेदर महरै दोरोङारि बेदर महरै बाहायनानै गोदो गोदायनिफ्रायनो संसार जाबोदों आरो बे बेदरखौ गोबां बायदि रोखोमनि हाबा हुखा समाजारि नेमखान्थि रंजानाय बाजानाय बेफोरावबो बाहायबोनायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो बोरमा बोरमायाबो गांसो जाग्रा मोनसे जाथोनि जुनार जायखौ बर'नि न'खराव नुनो मोननाय जायो। बोरमाखौ बर'नि न'खराव फिसियोब्ला दोरोङारि आदबजों दुब्लि फोथारनि गांसोफोरखौनो जाहोनानै फिसिनाय जायो नों थां दा अब्ला आं जुनादफोरनि सोमोन्दै नोंथांनो फंनैसो फोरमायबाय दा अब्ला नोंथांनिफ्रायबो आङो मिथिनो लुबैदों बर'नि न'ख खरफोराव दाउफोरनि फिसिनाया आरो दाउफोरनि फिसिनायनि आदबफोरा माबायदि दोरोङारि बादियै माबादि गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो मानो फिसिबोनाय जादों नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायदो नामा
अ जागोन नोंथां बिदिब्ला आं फोरमायनोसै दा दोरोङारि आदब बायदियै जोंनि बर' समाजा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो मोनसे जे जिब दाउ बे न'नि दाउ बेफोरखौहाय गोदो गोदाय समनिफ्रायनो फिबोदों। दाद न'नि दाउ होननानै बुङोब्ला एबा दाउखौ होननानै बुङोब्ला जोंहा हांसोआबो थाफायो बेबायदिनो फारौ बेजों लोगोसे न'आव न'नि दाउ बैफोर गासैखौबो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजावहाय न'आवनो था न'आवनो मोननाय माखासे आदारफोरखौ लानानैहाय बा आदारफोर होनानै फिबोदों दा मानि थाखाय फिबोदों गोदो गोदाय समनिफ्राय बर' समाजावहाय दोरोङारि आदबजों ओ दाउफोरखौहाय मानि थाखाय फिबिदों होननानै बुङोब्ला दाउफोरा जाहैबाय जोंनि बर' समाजावहाय जे संसार जानायावहाय न'खर सुंथानो थाखाय माखासे रांखान्थियारि मोनसे बिफावखौहाय जोंनि फिसिजानाय जे न'नि दाउफोर बैफोरो सुबुंखौहाय थेखा सुङो जानाय समावहाय। खोनादों
नोंथांनि बुंनायखौ औ नोंथां। बुंबाय थादे नोंथां। औ नोंथां खोनादों।
दा माखासे राङारि मदद मोनगोन एबा रांखान्थि बिथिङावहाय थेखा सुंहोनो थाखाय जोंनि बर' समाजावहाय माखासे दाउफोरखौ फिनाय जायो दा बेबायदिनो हांसो, फारौ न'नि दाउ बेबायदि फिनायनि बेलायावबो जोङो न'खर सं न'खर खुंनायावहाय नांगौ जानाय रांखान्थियारि माखासे बिथिङावहाय जे मदद मोननो थाखाय दाउ फिनायखौहाय जोङो नुनो मोनो नोंथां। नोंथाङा खोनादों?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा आरो माबा बुंबावनो सानदों?
नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनायखौ आरो नोंथांनि फ्राय बर'नि न'खराव दाउ फिसिनायनि सोमोन्दै आरो दाउ फिसिनायनि माखासे आदब खान्थि दोरोङारि नेमफोरखौ खोनानो मोननानै मोजां मोनदों नोंथां नंगौ थारैनो बर' समाज नि न'खरजों दाउआबो सरजाबनानै थानाय मोनसे रोखोमनि जिबि जायखौ जोंनि बर'नि न'खरफोराव बेदर महरै जानो थाखायनो गुदियै फिसिनाय जायोमोन नङा होनबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां बे खोथायाबो थारैनो सैथो। आं दहाय एसे सिगाङाव फोरमायनाय बायदिनो बे मोनसे खोथाखौ आं बावलांदोंमोन जे जोंनि बर' समाजावहाय
समाबोहाय जाथ'सिगोन नामाहाय नोंथां।
जागोन दे नोंथां।